औेल नोंथां हेल' नोंथां ओ हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों दासो खोनाबाय एसे ने वरकनि प्रब्लेम जादों जानो हानाय नोंथां औ हेल' नोंथां औ औ खोनाबायना नोंथां औ औ एसे नेटवर्कनि जोंना खाथि खालायावबो एसे प्रब्लेम जाबाय औ नोंथां ओ आचसा नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबायदं
ओ नोंथां आङो दा ओरैनो दसे जनानै दोङो नोंथां
औ औ नोंथां ओ आसा खालामो नोंथांनि दासान्दि देहाया थिगैनो दं होननानै
औ औ थिगैनो दोङ नोंथां
औ औ नोंथां ओ आदसा नोंथां आं नोंथांनियाव मोनसे खोथा जेनेबा सावरायनो होननानै आङो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङानो एसे सम होनो हागोन ना?
औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां औ
थां ओ आङो नोंथांनियाव ओ दा काति गाासानि बागै सोंनो थाखाय नोंथांनो आं कल हरनाय जादोंमोन माने।
औ औ
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
गिबियावनो नोंथांनो फोरमायग्रोनानै होनोसै होनब्ला नोंथां।
औ नोंथां औ
औ खाथि गासा खााथि गासा फोरबो होनोब्लाथ' जोंनिया बर' सुबुंफोरा गासिबो मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोर जायोबोला जोंना गिबियावनो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'। बिफोराहाय ओ बेबायदिनो हाय अब्ला जोङो दैज्लां बोथोर सफैगोन अब्ला माइ आबादा जोंनिया। गायगोन बे माइ आबादखौ गायखांनानै जेब्ला जोंना कार्तिक दाननि फैगोन अब्लाना जोङो ओ बे सैत्र दानबा जोङो खााति गासा फालिनाय जायो आरोना नोंथां बे काति गासाया जोङो गिबियावनो ओ दुब्लि फोथारावहाय आलारि बाथि लगायनायखौ जोङो। नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो जेब्ला फिओस तिक दान फैगोन अब्लानो जोङो गिबियावनो दुब्लि फोथाराव ओ आलारि बाथि लगायहैनायखौ जोङो साफ्रोमबो बर सुबुंफोरखौनो माइ आबादाव उम लगायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां कार्तिक दान स फैयोब्ला जोङो गिबियावनो ओ नखरनि थानसालि जाय जोङो बाथौ आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै मोना बिलि सम जायोब्ला गिबियावनो जोङो। आलारि बाथि होनानै गय जरा फाथै जरा बुद प्रसाद जेरै जोङो नारें जुमब्रा। बेफोरखौ होनानै जोङो आरज खुलु खालामग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो ओ जोङो जेरैहाय थाइगिर थाइगिर फिथाइ जायखौ बुङो नों नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ। औ बे थाइगिर फिथाइनि खंखौ जोङो जिरनानै लायो आरोना नोंथां। बे थाइगिर फिथाइनि खंखौ जिरना ला खांनानै औवानि जोङो बे थाइगिर खंखौ ओ थुना होनाय जायो आरो ना नोंथां थुना होनानै जोङो बेयाव रासि लानानै। दुब्लि फोथाराव हाय नोङो लांनाय जायो आरो नोंथां दुब्लि फोथाराव लांनानै बेवहाय जोङो गिबियावनो जरासे बे थाइगिरनि खं लाव आलारि बाथि लगायग्रोनाय जायो लगायखांनानै हाय जोङो गाहायाव। लाइजौलाय बनानै गय जरा गय जरा फाथै जरा बुद प्रसाद बा जोङो नारें जुमब्रा होनानै गिबियावनो आइ मा माइनावनि नामाव जों आरज खालामनाय जायो जे जों आइ बिमा माइनाव जोंहानि माइया मोजाङै मोजां जाथों बोसोराव जाहाथे जोंहानि माइआ मोजां जाथों दाउ सखा दा जाथों एम्फौ एनला दा जाथों बिदि होननानै गिबियावनो जोंनिया आइ बिमा माइनावनाव काति गासानि दिनखालि जोङो आरज गाबनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव हाय जोङो बे जानाय थावखौ लानानैहाय माइनि गुदियाव हाय जोङो फोनना होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ फोनोब्लालायनो जोंना माखासे माइ थरायनायफोरा थमब्लेथ थमब्लेथ ओंखारो होननानै माखासे जोंनि बर सुबुंफोरा हाय फोथायो आरो ना नोंथां बेयाव जोङो मोनस बे सल खननायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोङो आखाइ खबै खबै जोंना माखासे बर सुबुंफोरा सल खनो जेरै हुर हुर सखा नोंसोरो जोंहानि माइ खौ दाजा गोमोन गोमोन जाथों जोंहानि माइआ बिदि होननानैहाय जोंनि बर' सुबुं फोरखौहाय दुब्लि फोथाराव खननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो माइखौहाय जोंना जोसा माइ बा जोङो फुल फाख्रि माइब्रा बेयावसो जोंना आलारि बाथि लगायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेनि अनगा जोङो गुबुन माइफोरावहाय आलारि बाथिखौ लगायनायखौ जोङो नुनो मोना आरो नोंथां बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय लगायखांनानै फैगोन अब्लाना जोङो आरोबाव न'आव फैनानैहाय गलि न'नि मोसौ गलि बेयावबो जोङो जरासे बे थाइगिरनि खङावनो आलारि बाथि लगायो आरोना नों नोंथां बेनि उनाव आरोबाव जोङो लामा बे लामायावबो जोंना आलारि बाथिखौ लगायनाय जायो बेनि उनाव जोङो बारि बेयावबो जोंना लगायनाय जायो आरोोना नोंथां बेफोरखौ जोङो मानो कार्तिक दिनावहाय जोङो लगायो होनोब्ला जाहाथे जोंनि बारि बागाननि फिथाइफोराबो मोजाङै जाथों बा जोंनि न' बागान न' बांफोरावबो गाज्रि सुबुंफोरा दा हाबफैथों बेनि बागै जोंना काति गासा खालि बे आलारि बाथिखौ गोथार गोसो लानानै सावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोना जागोन अब्लाना न'खराव जयैनो ओ दाउला दाउ गोजा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां दाउला दाउ गोजाखौ बे कार्तिक खालि जोङो जायो होनोब्ला जोंनि न'खरावहाय दाउला दाउफोरा बुरजा एरो होननानै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय फोथायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि हालामावहाय कति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननि हालामावबो काथिि गासा फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो
औ औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जेरै ओ आं इसे आगोलाव नोंथाङा जओेरैबायदि फोरमायलांबाय आं एसेबां माने एसेबां आं रोङा बेनि थाखाय आं एसेबां मिथिया बे आंनि एसे लाजिथावना मोनसे बुंनो गोनां खोथा आरो माने आं बेखौ मिथिया जोंनि बर'नि बे फोरबोखौ दा एसे होनला आं मिथिगौ जेनेबा नोंथाङा जि बुंलांदों टाइगेरनि बे मा होनदोंमोन नोंथाङा थाइगेर
औ थाइगिरनि खं नोंथां औ
खं माने जोंनाथ' बिदि होआ माने जोंना मा होयो ओ बै थालिर बिफांखौ एसे जिरनानै बेखौ जोङो माने औ बेयाव बिफाङाव खायै खायै नङाबा गनफोराव थुनानै बेयाव जों साथिखौ सावो आरो दा बेयावनो फोथाराव थाङो थांना गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो न'खरनि साथिफोरखौ न'खरनि बाथौआव जोङो साथि लगायनानै बिदिनो गग्रुब खुलुमनानै बेयाव जोङो गासैबो फोथाराव थांनानै बिदिनो माइ माइखौ जोङो माइआव बिदिनो थांनानै माने जोङो बे आदिबाथिखौ सावहैनाय जायो खुलुमो गासैबो दा नोंथाङा ओरै बुंलांदों आखाइ हर होजाबो होननानै औ बेखौबो खालामो आं बांद्राय मोजाङै मि खोथिया नोंथाङा आंखौ गाज्रि दामोन औ नोंथां दा जेनेबा जोङो बे औ औ दा जेनेबा जोङो बेफोरनि बागै जों मिथिनांगौ मिथिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो बिदिनो गोबां जोङो मा होयो औ नारें जुम्रा होयो आरो गय फिथाइ गोरलै बेखौ जोङो होयोना नङा होमबा नोंथां औ बेखौ जोङो बुद गाज्रि बेफोरजों जोङो मिक्स खालामनानै होफायो दा बेफोरखौ गाज्रि खौ जोङो ओमफ्राय गासैबो जयैनो फुजा सुजाफोरा जोङो जेखौ साथि खाला लागायनाय गाै इसोरखौबो मान सनमानै खुलुमनानै बेखौ जोङो जेथिया जोबस्राङो अब्लाना जोङो गासैबो बे गाज्रिखौ जोङो प्रसाद महरै जायो नङा होमबा नोंथां औ दा बिदिनो बेयो जोंनि ओरैबायदि मोजां फोरबो जों बर'फोरनि बेखौ जों बर'फोरल' नङा बेखौ गुबुन जाथियाबो फालियो जायफोरखौ जों हारसा होननानै मिथियो एसामिसआबो फालियो बिसोरना आरो गुबुन आलादा जायो ओमफ्राय जोंना आरो गुबुन आलादा खिन्थु जेरैबायदि फालिनांगौ बै समावनो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा आंनो आरोबाव फिन एसेबाव आरो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा मानो होनबा आङो गोबां बोथोर मिथिबावनो लागा दं बै नोंथांनिफ्राय आङो एसे मिथिबावनो लुगैदों नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जोंना खाथि गासा फोरबोखौ जोङो आइ बिमा लोखिनि नामाव खुंनाय जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना बे खााथि गासा फोरबोआवसो जोंनि माइ आबादाव गिबि जेन गिबि माइ फिथाइा ओंखारजेनो नङा होमबा जोङो नोंथां जायखौ जोङो बुङो थरायनाय बे जोंना खा खाथिगासा दिनावसो जोंना गिबिसिन माइआ थराय जेनेबा जोङो बिबार लानाय जाय खौ बुङो बेयो जोंना बे खाथि गासा दिनावसो जोंनिया गिबिसिन ओंखारजेनो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो बै दिन खालि गासैबो बर' सुबुंफोरानो बा जोङो माखासे ओ हारसा जा हारिफोराबो बे काति गासा फोरबोआव जोंना आलारि बाथि सावनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंना बे खालि जोंना बिमा मायनाव खौसो जोंना फुजिनाय जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जों दा माइखौहाय बिमा मायनावनि नेरसोन होननानै बुंजा गोन आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना बिमा मायनावा बे माइखौ जोंना सोरजिदों आरोना नों थां बेखौ जानानैसो जोङो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां?
औ - औ थारैनो नोंथां नंगौ औ।
खायनो जोङो बिमा माइनावखौ बे काति गासा दिनखालिहाय ओ खुलुमनाय जायो आरोना नोंथां। ‌ बेबायदिनो जोंनिया काति गासायाव बिमा लोखिखौ न'खर दाव फुजा होनायजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथारफोरावबो ओ खुलुमहैनाय जायो बा जोङो बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो थगि होनानै लाबोखांगोन बा जोङो थगि होस्रांगोन अब्ला जोंनिया जोंनि माखासे बर' गथ'फोरखौ जोङो सिगां गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन। जे जोङो मा फुङावनो सिखारनानैहाय दुब्लि फोथाराव थांनानै बे थगि होनाय गाजिफोरखौ जोङो लायनानै जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जोङो दा आथिखाल मुगायाव बेखौ गोबांखौनो जोङो खम जानायखौ नुनो मोनसै आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला थगि होखांगोन अब्ला जोङो गामिनि गथ'फोरखौ लेंंनानै बा जोङो खाथि खालानि माखासे मानसिफोरखौ लिंनानैहाय जोङो ओ गाजिखौ जानो लेंना लायनाय जायो आरोना नों थां बेबायदिनोहाय जोंना काति गासा फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो जोंनि बर' सुबुङाल' फालिया बेखौ गोबां ओ हारि हारिसाफोराबो फालिनाय जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथि खाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना खायसे बर' सुबुंफोराहाय ओ बे बफोर फोरबोखौहाय गारनो हमनायखौ जोङो
औ-औ-औ-औ-औ-औ नंगौ नोंथां बेफोर नेमखान्थिखौ सो गारनो हमबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां बेयो बेफोरखौ जोंना गारनाया जोबोद साबजाथाव नङा आरोना नों थां मानो होनोब्ला बेनो बेफोरनो जादों जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेर सोन नङा
औ-औ जोंनि नेरसोन आरो सिनायथि जाहैबाय नङा नोंथां।
नोंथां थारैनो बेफोरजों सो जोंखौ बर' सु बर' सुबुं बा बर' हारि होननानै सिनायथि मोनो आरो ना नोंथां बेनि गेजेरजोंसो औ। औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखो खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे जागोन नोंथां औ नोंथां औ जोंना समाबो सफैबाय। ओ आसा खालामो नोंथांजों आरो उनफोराव रायज्लायबावनो मोनगोन होन्नानै गोजोन्थों नोंथां। औ-औ गोजोनथों नोंथां।